हेल' नोंथां।
औ औ खोनादों दे नोंथां औ खोनादों दे।
ओ दैज्लां आरो हाल जांख्रानि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ दैज्लां बोथोर बुङोबाथ' जोंना दानि समाव बयबो आबादारिफोरानो जोङो माइ आबादखौ मावनायखौ नुनो थांसै आरो। जोङो बे माइ आबादखौथ' गोदोनिफायनो बयबो मावबोगासिनो दङ। आरो दासिमबो जोङो मावनायखौ नुबाय थायो आरो जोङो औ बे माइ आबादखौ मावनो गोनांब्ला गिबियावनो जोङो माइज्लिनि गोनांथि जायो। जोङो बे माइज्लिखौ औ ओ थांनाय बोसोराव मावखांनाय जा गोग्गो माइ बेखौबो दोनखानाय जायो नङाब्ला जोङो औ बाजारनिफ्राय मोननाय माइखौबो जोङो लाबोनाय गायफैनाय जायो आरो। बेनि उनाव ओ बेखौ जोङो लाबोनानै ओ फाथोनि जा बस्था बेवहाय जोङो सोनानै फुख्रियाव ओ सानसेबा साननैनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनि उनाव ओ बेखौ बोखांनानै जोङो लानदां जायगायाव बेखौ थालिरनि बिलाइजों नङाब्ला थास'नि बिलाइजों जोङो खोबनानै दोननाय जायो आरो ओ जाहाथे ओ बेयो गुदुं जानानै गाजा बेरनाय बायदि बेनि उनाव औ बेखौ जोङो फोनायनि सिगांनो दुब्लि फोथारखौ मोजाङै ओ हालजों नङाब्ला ट्रेक्टरजों जोङो मोजाङै ओ हेवनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव औ मोजाङै हेवखांनानै लानायनि उनाव जोङो जा गाजा बेरनाय माइ बेखौ जोङो आखाइजों फोहैनाय जायो आरो सारनानै अ बेखौ गेसेंयै फोनानै होनाय जायो ओ जाहाथे फुनायाव जेबो उसुबिदा जायैबायदि ओ बेनि उनाव औ जेब्ला से दान बा से दान बारो अब्ला जोङो बे माइखौ आरोबाव फुफिननानै जोङो गायफिननाय जायो आरो। ओ जोङो औ बेखौ गायनायनि सि सिगांनो जोङो मोजाङै ओ दुब्लि फोथारखौ फोमोननानै लाग्रोनाय जायो आरो। जेब्ला फोमोन खाङो औ फोमोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ गायनायाव आइजोफोरखौनो बांसिनै गायनायखौ नुदों। आरो बेनि अनगायैबो जोङो जा ओ गोनोखो मुगानि मेसिन ओंखारदोंना माइ गायनाय बेखौबो जोङो बाहायनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव औ माइखौ जोङो गायखांनानै जेब्ला स्नि सान बा स्नि सान बारो अब्ला जोङो बेवहाय आबादा मोजां जानायनि थाखाय खायसे रासायनारि हासारफोर जेरै इउरिया पटाश फोरखौबो बाहायनायखौ नुदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो न'खरावनो मोननाय जेरैबायदि गोबोर हासार बा बोरमाखि बोरमानि खिफोरखौबो जोङो खायसेखौ सारनानै हैनायखौ नुदों आरो बेनि औ बेनि उनाव ओ जेब्ला माइआ फिथाइ ओंखारो बा मोनो अब्ला जोङो बेखौ गोदो जेरै खासि लानानै जोङो हानायखौ नुदोंमोन। बेबायदियैनो जोङो औ दासिमबो जोङो हानायखौ नुनो थाङो आरो। जोङो ओ हौवाफोरनि अनगायैबो दा समाव जों आइजोफोरखौबो माइ हानायाव ओ समान‌समान हाहैनायखौ नुदों।
औ नुनो मोनदों नोंथां।
औ बेनि अनगायैबो जोङो जा गोदान मुगानि ओंखारनाय जा मेचिन माइ हाग्रा बेजोंबो हानायखौ नुदों आरो बेनि उनाव ओ माइखौ जेब्ला हाखाङो अब्ला जोङो बेखौ लाबोनानै जोङो ओ मारा नानाय समावबो मोसौ हालिजोंबो नायो आरो खायसेया टेक्टरजों आरो खायसेया खम समावनो जानायनि थाखाय खायसे मेसिनफोरखौबो बाहायनायखौ नुदों आरो।
औ नोंथां नोंथां।
औ बेनि उनाव ओ नोंथाङा बुंदोंना हाल जांख्रा जोङो बेखौ जेब्ला जोङो माइखौ मोजाङै गायजोबखाङो अब्ला जोङो बेखौ फालिनाय जायो आरो जेब्ला माइखौ गायखाङो अब्ला दुब्लि फोथाव जोङो ओ माइनाव महरै लाबोनो थाखाय ओ बेवहाय गिबियावनो आलारि बाथि सावो सावनानै ओ बेवहाय जोङो बुद गाजि बायदि बाउखांनायनि उनाव जोङो काहानि जा खुरै ओ बेवहाय जोङो ओ माइ मुथिखौ जोङो लाबोनानै बानानै बेखौ जोङो गोदो जेरै ओ माइनावखौ लाबोयोब्ला खाम सिफुं लानानै जोङो आरज गाबना बरायनानै लाबोयोमोन। ओ बेबायदियैनो जोङो खायसेखौ बिब्दि लाबोनायखौ नुदों आरो खायसेखौ ओ बेफोरबायदि बरायालासिनो लाबोनायखौ नुदों आरो। जोङो ओ बै सानखालि ओ जा न'खरनि बिगोमा बेखौ जोङो गोदो जेरै ओ माइनाव लाबोनाय समाव हाब्रु फोनलायनाय जायोमोन बेबायदिनो जोङो दासिमबो नुयो आरो बेनि उनाव ओ जोङो बे खौ लाबोखांनानै बे खौ ओ इसिं गुदियाव आरो बाख्रियाव दोननाय जायो आरो माइखौ।
औ नोंथां।
औ। ओ बेनि उनाव ओ जेब्ला फोथारा लांदां जायो माइ हाखांनायनि उनाव अब्ला जोङो बै फोथारखौ लांदाङै दोनालासे बेयावबो जोङो बायदि उफ्रा आबादबो मावनाय जायो जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला मतर आबाद आरो सबाइ आबादफोरखौबो मावनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ नुनो मोनदों नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ दासान्दै माबायदि आबादखौ मावो आर रो हाल जांख्राखौ माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां सों थिंबो बेबादिनो ओ हालनि नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों बेबायदिनो जोंथिंबो फोमोननाय जायो बेबायदिनो हाल जांख्राखौ। बेबायदि फालिनायानो जायो आरो नोंथांमोननिथिं जेरैबायदि ओ ओ मा होनो बेखौ ओ बिधान जेरै बिधानखौ लानानै नोंथाङा फैयो होनना बुंदोंना जोंनिथिं मायबा बेदिनो फोनाय जायो आरोना। फोखांनायनि उनाव गायनायफोराबोथ' एखेयानो जायो आरो आ हाल जांख्राखौबो एसे नोंथांमोननिसाय एसे गुबुन रोखोमै फालिनाय जायो आरोना जोंनिथिं बे गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरैबायदि सावरि सोलिबोनायखौ नुनो मोनोना नोंथां।
औ‌।
औ बेबायादिनो जोंनिथिं ओ आलासि बा न' खाथिनि सानैसो मानसि लिंनानै ओ रंजा बाजायै माइखो गायो गायनानै हाब्रु फोनलायनायखौ नुनो मोनो आरो बे ओ आरो न'खरनि न'खरनि मानसि या बेयावनो माइ गायग्रा मानसिफोरनो ओ खाना होनायखौबो नुनो मोनो आरो। दे नोंथां समाब जोंनिया एसे थौबाय दोनथ'नोसै नामा?
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।